हेलौ
औ मा खामदों?
नै ओरैनोसो दङ।
ए न'आव फैबाय ओमफाय?
औ फैबाय आङो दहाय फैदों। बेलासि बिलासि ए
औ
बेसे बेसे गोबाव नोंसोरना बन्द'आ?
जोंना एक मास होबाय।
ए
नोंसिनालाय?
जोंनाबो।
ए दाथ' न'आवनो ना?
औ न'आवनो दङ।
औ नोंस्रा माइ गाय-गायखांबाय नामा न'आव?
गैया गायखाङाखै दाबो दासो गायजेनदों जोंना अखानि दैजोंसो गायोना।
ए
ओंखायनो।
उम अखायाबो एसे एसेल' हाथारबाय दहायबो एसेल' हाथारदों। औ बिराद औ।
ओमफ्राय माबा मा होनो बे बन्द'आव नों माबाफोर खामानि मावगोन नामा?
जेबो गैथ'आ ओहो।
ए।
उम बे माइखौनो गायफानो लेंहर जाखानाय माइ गायनोनो।
औ औ औ
माबा मा होनो खामलाफ्राबो बिराद दाम जाबाय नामा?
हाजिराफ्राबो
औ
बिनि थाखायनो।
औ
उम गायनो बिराद खस्थ' जासिगोन।
औ खस्थ' जाबाय।
औ जेरावबो बिदिनो खानो दामा। उम नोंस्रा बेसे बुरा गायनांगौ आलाय?
जोंना बिदिनो माबासो दङ नय बिगासो दङ।
ए बुरजायानो गोबाव नांगौ बेखौबो गायनो।
औ ओमफाय गोदोनि बायदिबो बिदिबो नंलाना
ओहो औ
दाना माबा जाबाय मा होनो एसे थाब गायखाङो गोदोनि बायदि नांगोलजों हालेवनानै नेथाब नेथाब गायनाय जाला
औ
होनबाबो दायो अखाया मोजाङै हानाय मोनबा गायखांसिगौमोन
औ
सिगाङावनो एवनानै दोनखानाय नालाय
औ औ
औ
दानाथ' गायग्राबो मेचिन ओंखारबाय खोमा नुलाबायदोंमोन सोर सोरखौबा सोरखौबा बाहायनाय
औ
बिदिनो मेचिन ओंखारला जोबबाय
औ
बेखौनो बायनो सानबायमोन जोंहाबो।
अ ए माइ गायग्राखौ नामा।
औ बेखौ माने सासे मानसियानो। नारनानैहाय गावनो हारसिङै अट'मेटिकलि गायलांखायो जाहैबाय नालाय।
औ
आरो मानसिफोरखौहाय गायनाय लिंबाबो नै फैसायानो बारायथारबाय सासेयावनो थिनस' सारिस' बिदि जाथारबाय ओंखायनो बैखौ लानायानो स्रा जासिगोन बिदिबो सानलायलांबाय
औ मोजांथ' लानो हायोबा बेखौ
औ बिदिनो खरसायाबो खमायगोन खामानियाबो थाब जानाय जागोन बेखौ लाबाथाय औ नोंस्राबो नायनायदो बेखौनो
बेखौनो खालामनांसिग नङाबा जानाय नंला।
औ
जा खस्थ' जायो दाना।
बेनोथ'
बिदि गंहाब गंहाब गायनो मानसिफोरखौबो मोन ना माइाया
मोनला दाना मानसिखौनो
औ
गायलानोना आरो
अ
सोरबा सोरबाथ' गायनोनो रोंबावलासो।
औ बिदिनो जाबाय
औ जोंनाबो गायनांसिगौमोन
औ
गायजेन सिगोनदां गाबोन समफोरनिफ्राय बे मेसिनखौनो खबर लादोंमोन
औ नोंसिना मालाय माबा दै मोनोनदां ना जाम्फैनि
औ थेवबाबो मोनो जाबाय नाथाय अखा हाबा साब सिन जायो आरो
औ
औ
जोंहाबो बिदिनो खालामनांसिगोन नङाबा जि जारला जासिगोन गायनायनि फ्राय फुनायनिफ्राय गासिबो खामला होजोबनाय जायोना
औ न'आव मानसि थाबा थ' जेबो नंलामोन न'आवबो मानसि गैया जाहैबायना जोंनाबो
औ-औ
नङाबा न'आव बुरजा मानसिबा जोंनो गायनानै फोजोबनो हाबायमोन
औ
दा जाया नै आरो गाया आगैमोनहाबो गाया नोंसिना न'आव साबोसेमोनलाय
खोनाया
नोंसोरा साबेसेमोनलाय न'आव
जोंनिया माबा जायो साब्रै जायो
ए
औ
थोआ ना साब्रैया गायजोबबाबो जाखाया
सोर न'आव थानो सोर संनो बिदि जायो
औ
लाजा थारला दा बन्द'खायसो गासिबो न'आव फैजोबनाय जाबावदोंसो
औ
एइ माइखौनो औ उफाय गैया गायनांसिगोन
औ
आरो बे दा एसे एसे अखाजोंनो गायखायाबा उनाव जारला जाबावगोन
औ
औ
उनावबो हाया आरो दसे मा होनो एखमबा हाला ओमफ्राय उनावसो हानानै होयो बिदिबाथ' लेद्रायबो जायो गायनो
औ
दानो एसे एसे गायखनांसिगोन
औ
औ नोंहाबो गायफाखागोन दा
औ उफाय गैया गायफानांगोन।
उम
गायनोसै हानाय सिबांखौ
औ
नङाबा बिराद जारला जागोन ना
औ ओरै लेंनाय दंमोन जोंनाबो सोरखौबा सोरखौबा गायनो। बिदिनो गायगोन सोरबा सोरबा खस्त' थेवबो। साफा सानैल' मोनलाबायो।
औ बे माबा मा होनो अबे अबेबा अबेबा सेल्फ हेल्प ग्रुप फोरबो दङोना बिसोरबो गायोनो
ए गायनानै होयो ने बिसोरबो
औ औ बिदि होननाय खोना दोंमोन आङो दाखालि
औ औ उम कलेज निफ्रायबो बिदिनो ओ स्टुदेन्टसफ्रा जेनेबा बे एन एस एस बिदि थायोना दामानि कलेजावहाय बिसोरबो गामिखौ एडप्ट खालामनानैहाय भेकेसनावहाय माइ गायनायावहाय हेल्प खालामफैनाय नुदों आङो गथ'फोरखौहाय।
औ औ
बिदिखौबो आप्रस खालामजायो बिसोरखौबो।
औ
औ ओमफ्राय ओंखाम जाखांबायमोन?
औ ओंखाम जाखांबाय आङो।
ए उम मोजां। उम
नोंसालाय?
जोंहाबो दासो बावाखै औ।
बे बन्द'आबो गायनाय फुनायजोंनो बारलांखासिगोन।
औ
अबावबा बेरायनो थांगोन नामा बे बन्द'आव माइ गायखांबा?
उम थाब गायखांबालाय ओंखारजागोन बियो
औ
माइआसो गायखाङोना गायखाङा
औ
औ उम
गायखांगोन बे औ बेसेबांसो जायो?
ओरैथिं दस दस बिगा ओरैथिं दुइ बिगा एसे बुरजायानो जायो।
औ
औ औ
दाना गोदोनि बायदि नंलाय रायला फाला बदल गाइ
औ आरो गोदोना ज' ज' थानाय ना
गोदोना ज' ज' गायनानै होलाय लायोमोन।
औ दाना आलदा आलदा जाजोबग्रा जाबायना बिदिनो फेमिलि थाला
औ औ
बेव इसे बैयाव एसे
औ-औ
बिदियावनो गावबागाव थानानैहाय
औ
नङाबाथ' बेगायलाय बेगायलाय फाला फाला गायजायोमोन।
औ सिगांथ' बिदि गायोमोननो जोंनि बिमामोननि समाव
औ-औ गोदो जेव जेव थायोमोन ना ज' ज'नो
औ दाना बिदियानो गैलायला खामला होलाय
औ
औ
बि जायफोरना बारा गायनांगौ गैया बिसोरबो गावसोरनिखौ गायखांबाथाय ओरै हेल्प खालामनो फैयो।
औ
बिसिनोबो हाजिरा होनांगौ जायो थेवबो ओरैनोथ' गायखायाला नालाय
औ औ
औ
रावबो ओरैनो गैला दाना
औ
बोथोरावनो गायनांगौबो जायोना दाना नङाबा एखमबा रानखाव सिखाव सिखाव जायो।
खनसे मालाबा समावथ' रानजोबथारदोंमोन।
उम उम
नो मेसिनजोंसो दै होनांनाय जादोंमोन दां बे समावहाय
औ
बिराद
बिदिनो औ बिदिनो जादोंमोन
औ
दाबोथ' हनै बोथोरानो माथो अखाया हाबाथाय हाबाय हायो हायाबाथाय हाया गैया
बारा जाबाबो मोजां नङाना अखाया
औ-औ
बिदिनो मोनाफ्रावबो हाबाबो जेबो नङामोन। सानफ्रावहाय सानावहाय बिदिनो एसे एसे मोनायाव हाय इसे बुरजा हाबा बिदियाव बिदिनो मेनेज जागौमोन।
औ।
ओं।
जागोन जेखुनु जाया।
औ।
बोथोरा दंबावखायोना दासो हाबजेनखादों खिन्थु गुबुनफोरा बयहाबो गायखांबा बायो आरोना लास्थिं
औ बोथोराबो थांनाय जायोना।
औ।
औ।
दे होनबालाय।
औ दे औ।
औ औ दे।
औ।